हेल
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथांनिखौ खोनादों
गोजोन फुंबिलिनि गाहाय हामगलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथांजों आं मोनसे आ आयदानि लाना सावरायनो थाखाय आ फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा ओ फ्रिबा
अ नोंथां उम नोंथांखौबो गोजोन फुंबिलिनि आंनि फ्राय हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आ आं दायो फ्रियावनो दं नोंथां आ सावरायनो हागोन नोंथां
ओम होमबा नोंथां आं जागायनोसै आबादनि बागै जोंनि ओनसोलाव जा आबाद मावो दैज्लां बोथोराव बेफोरनि बागै सावरायनोसै गाहायै ओ ओरैनो होनोबाथ जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव बांसिनानो माइ आबादखौनो मावखायो गाहायै थोंजोङै मोनो थोंजोङै आबाद मावनानै माइनिफ्राय आदार मोनो जोङो ओम जिउ सुफुंनायावबो जोंनि माइ आबादा गोबां खाम खाथियो खामानि होयो आरो माइ आबादजों लोगोसे जोङो राङारि बिथिङावबो जौगानो हायो आरो गावनि ओ सिगांङाव जोंनि जानाय आदार बाहायनायावबो जोङो थांनानै थानो थाखाय ओ ओम हेफाजाब होयो माइ आबादा उम जोंनि दैज्लां दैज्लां बोथोराव जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ आ दैज्लां बो थोराव मावनाय जायो बे आबादखौ मावनो थाखाय जों गिबियावनो ओ माइ माइ जोलैखौ माइनि बिदानखौ जोङो दैयाव सोमग्रोनांगौ जायो जि आबाद मावो बायदिसि ना माइ थायो मासुरि माइब्रा बायदिसिना आबाद मावो। दायो माइयाबो बेनिखायनो बे माइखौ जोङो माइनि जे जोलै लाखिनाय माइनि बेगरखौ जोङो दैयाव सोमग्रोनानै सानसे साननैनि गेजेराव जोङो रोदासुहो होनानै बे माइखौ जोङो ओ बस्थायाव सोमना दोनना हाखरनिफ्राय बोखारना हाखरबा दंग आलला बायदिसिनायाव सोमना दोनो बेनिफ्राय बोखारनानै बोखांनानै हरसेसो ओ हरसे बा सान्दुुंङाव बायमान फोरानस्रोयो लाइ बिलाइजों खोबना होनानै बेनिफ्राय आ आबाद फोथाराव गोदो गोदोयोथ ओम मोसौफोरजों एवोमोन हाल दानि जुगाव आरो ट्रेक्टर बायदिसिना मेसिन हालेएवनाय ओंखारबाय खम समायनि गेजेराव हालखौ मोजाङै। एवनानै ओ माइ गायनो थाखाय खाबु जायो बेनिखायनो ट्रेक्टरजों। आबाद फोथाराव एवनानै ओ हाखौ मोजाङै एवग्लिना फोमोननानै खाराय होनानै मै होनानै जों बेयाव ओ खैथाखौ फोनो हायो माइ बिदानखौ जे जों बोखांनाय बे माइ बिदानखौ मोजाङै हायाव सारस्रनानै रज होयो ओ दान मोनसेबा उम नैजिबा दिननि गेजेरावनो उम खोथियाया मोजाङै जौबोयो जौबोनानै बे खोथियाखौ जोङो फुयो फुनानै आबाद फोथाराव जोङो माइ गायनो थाखाय आखा खायो मुथिया खायो जायखौ खैथिया आखा होननाय जायो।
नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय बे खोथियाखौ जोङो ओ हौवासाफ्रा जोंनि ओनसोलाव रोगाना होयो आरो आबाद फोथारखौ एवग्लिजोबनानै माइ गायनो हानाय जि खैथियाखौ जों फुयो फुनानै बे खैथियाखौ गायनो हानाय खालामनानै रोगा रोगा दब्लाइ दब्लाइ ओ दोनहैयो दोनहैनानै बेखौ हिनजावसा हिनजावफ्रा बा हौवाफोरा जायानो जा माइ गायो आबाद फोथाराव गायखांनायनि उनाव बेखौ गोबाव सम दोनहाबनानै जेब्ला माइआ मोनो रजयो अब्ला दानि जुगाव मिसिंजों हायो गोदोनि बायसा खासिजों हानाया एसे खम मोनबोबाय नाथाय खासिजोंबो हायो आरो मिसिंजों बो हायो। बेखौ हाखांनायनि उनाव उनाव ओ खासिजों हाबोला बेखौ। आखा मुथा मुथा खालामनानै दांग्रि जायखौ दांग्रि बुङो बेखौ हुलाबारिजों थुनानै लानानै रोगाना थाङो ट्रेक्टरजोंबो नायो मेसिनजोंबो नाजायो मोसौजोंबो नाजायो बेनिफ्राय ओमफ्राय मायखौ जोङो मोनो। थोंजोङै जोङो। बांसिनानो दानि जुगाव मिसे मिसिंदो हाना जायगायावनो नाखायो अब्ला बे मायखौ जों नाखांनानै ओ जानो थाखाय जायो किसुआ फानो बायदिसिना हाथाय बाजारफोराव लाङो आरो बे माय खौ जोङो माइरं मोननो थाखाय सान्दुंआव फोरानस्र्रोनानै मिसिङाव नानो मिसिङाव माय सौनो लाङो जाय बे मोसो बेयो मानसिनि थाखायबो माइरं ओंखारबाय आरो मायनिफ्रायबो गुन्दै ओंखारबाय गुन्दै बेखौ जोङो अमा बायदिसिना जिब जुनारफोरनोबो जोङो होनाय जायो आरो माइनि नैबे ओ नारा जायखौ बुङो माइ हानायाव नारा ओंखारो बेयो मोसौनि थाखायबो आदार जायो जाय खौ जों बेयाव नानानै। ट्रेक्टरजों बा मोसौजों दांग्रि लाना फैनानै नानानै जायनि ओ नाराखौ जोङो ओ जिगाब जायो जिगाबखौ जोङो दोन ओ मोजां थुब्रायनानै माइहुं लुनानै दोनो जाहाथे दैज्लां सेफोराव नारा सारा बायदिसिना थाया अब्ला बेयो मोसौनि थाखाय न'खराव खाम खाथियो मोसौफोरनि आदारनि थाखाय जायखौ जों माय आबादखौ बेबायायदि जोंनि ओनसोलाव मावो नोंथांमोननि ओनसोलाव माय आबादखौ माबायदि मावो नों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
अ हागोन नोंथां ओ बर'फोराथ बा बर'फ्रा सिगांनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाग्रा हारि ओ सिगां नि समाव आबाद मावनाय माइ आबाद मावनाय आरो आथिखालनि समाव माइ आबाद मावनाय। ओ गोबां फाराग नुनो मोनदों ओ जोंनि ओनसोलाव नोंथां सिगां समाव न'खराव ओ आबादखौ बा माइ आबादखौ ओ सिगाङावन
दुब्लियाव माइज्लि बा माइ जोलै फोनो थाखाय दखरसे हाखौ मोसौजों हालौग्लियोमोन। आरो बेबादिनो बोथोरनि अखाखौ नेनानै ओ बे माइज्लि बा माइ खोथियाखौ ओ हाखर बाल ओ बालथिं बायदिसिना ओ आइजेंफोराव सोमना
औ
फैयोमोन ओ मायज्लिखौ आरो बेबायदिनो नै दानस बा से दानसो जायोब्ला बे खोथियाखौ ओ गामिनि आइजोफ्रा ज' ज' ओंखारलायनानै ओ फुज्लायनानै ओ गायनाय हुदाखौ ओ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव ओ बेफोरबायदि ज' ज' गायनाय बा ज' ज' गायलायनाय ओ बेफोरखौ खम नुबांसै ओ आथिखालाव ओ आखायजों माइ गायनायनि अनगायैबो मिसिनजों माइ गायनाय ओ बेफोर आदबखौ नुनो मोनसै ओ सिगांनि समाव आबादारिफोरा ओ मोसौजों हालेवनानै गोबां सम गोबां समसिमहालागै ओ माइ आबादखौ ज' जयै गायलायनाय ज' जयै हालेवलायनाय बे बेफोरबायदिखौ नुनो मोनोमोन ओ नाथाय आथिखालाव ओ मोसौनि सोलाय थ्रेक्टर बाहायनानै ओ हालेवनायखौ नुनो मोनो आरो ओ माइ बा खोथिया बेफोरखौ ओ मिसिनजों फुनाय बा मिसिनजों गायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो दा बेबायदिनो ओ माइखौ गायखांनानै ओ द' दानसो जायोब्ला ओ बे माइखौ मोननाय बा हानाय जायो ओ आथिखालाव ओ सिगांनि बायदि माइखौबो ओम हाथाइजों खासिजों हानाय ओ बेफोरबायदिखौ नुबांलिया बुहुद खम नुसै ओ फ्राय मिसिनजोंनो ओ हानाय नुनो मोनो आरो हाखांनानै नसेम लाबोनाय बा फोथारावनो ओ मारा होनाय बेफोर बायदिबो नुसै सिगांनि समावथ' ओ माइ माइखौ मोसौनो ओ बेसेबांबा सानसिमहालागै ओ मार होनायखौ नुनो मोनो मोनोमोन नोंथां। आरो बेबायदिनो मारा होनानै मोननाय मारा मारा होनानै मोननाय ओ जिगाब खौ ओ न'आवनो मोसौ ओ फिनाय हिसाबै न'नि मोसौखौ जाहोनो थाखाय ओ बे माइ जिगाबफोरखौ मोजाङै फोराननानै ओ माइहुं हुंनानै दोननाय बेफोरबायदिखौबो नुनो मोनोमोन नोंथां। नाथाय आथिखालाव बै माइहुं बा ओ माइ माइनि ओ थारा बेफोरखौ ओ मोसौ गैबांलिया बा नख'राव मोसौ सौ फिनाया खम जानायलाय बै माइहुंफोरजों आबादारिफ्रा गोबां ओ मैखुन आबाद मावनाय बे माइहुं माइ जिगाबखौ फिसा फिसा थुख्रा खालामनानै बा ओ बायदिसिना आबादनि सायाव ओ। खोबनानै दोननाय आलु ओ थारुन ओ बायदिसिना आबाद गायनाय समाव ओ बेफोरजों खोबनानै दोननायखौ जों जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां। आरो बेबायदिनो ओ सिगांनि समाव ओ आबादारिफ्रा ओ माइखौ गोबां रोखोमनि बा गोबां जातनि गायामोन ओ नाथाय आथिखालाव बाजाराव मोननाय गोबां उम जातनि बा गोबां रोखोमनि माइ फोरखौ ओ गायनायखौ नुनो मोनो जायनि आयआ आथिखालाव से बिघायाव जि जि मननिफ्राय जिनै मनसिम जानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बैफोर मोननाय माइफोरखौ आबादारिफ्रा बेफार फालांगि बा ओ उम बेफार फालांगि खालामनानै बा फानहरनानै न'खर सुंथानाय ओ बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बेनि गेजेरजों उम माइखौ ओ सौ नानै माइ बा गुन्दै फानहरनाय बा न'आवहायनो ओ ना फिसिनानै बा अमा फिसिनानै अमानो ओ माइनिफ्राय मोननाय गुन्दैखौ अमानोबो होनो हायो आरो नाफोरनोबो होनो हायो ओ बेफोरखौ खौ ओ नुनो मोनो नोंथां। ओ बिदिब्ला बेखिनियावनो ओ जों नि बर'नि दैज्लां बोथोराव मावनाय माइ आबादनि सायाव सावरायनाय आयदाखौ फोजोबनोसै नामा नोंथां?
औ समाबो जाबाय जेब्ला फोजोबनोसै नोंथां। दे बिदिबा नोंथां गाहाय हामलायनायखौ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम औ। द